नोंथांनो फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय जों सानैबो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदों।
औ।
नोंथाङा सम होनो हागोन दा?
औ हागोन।
आयदानि मुङानो जाहैबाय जों मोनसे आयदा साइकेल बे साइकेल आयदानि सायाव सावरायगोन जों सानैजों।
औ।
नोंथाङा फोरमायग्रोनो हागोन नामा साइकेलनि बागै?
औ हागोन।
औ।
दा साइकेल बुङोब्ला साइकेलाथ' मोनसे खारग्रा बुस्थु जायखौ जोङो सलायो एबा जों अबावबा मोन से जायगायाव थाङोब्ला जों खम समावनो एब्ला गोरलैयैनो मोनहैनि थाखाय जों बाहायो औ। दा साइकेलाव मा मा थायो होनना बुङोब्ला जोंहा साइकेलाव साखा मोननै थायो आरो बै साखाफोरखौ जोङो टायारजों बानायनाय जायो।
औ।
बेनि सिङाव टियुब थायो
औ।
आरो बेवहाय रिं होना स्प्रक होना बेखौ बानायनाय जायो।
औ
बे सायखेलनि साखाफोरा उन सिगां बिदि सिदायै थायो आरो। औ दा जोंहा साइकेलनि बै साखाखौ फिदिंनो थाखाय पेदेलनि गोनांथि जायो।
औ।
औ आरो लोगोसे जोंहा पेदेल बै पेदेलनिफ्राय बै साखाखौ फिदिंनो थाखाय जोंहा सेन गोनांथि जानानै फैयो।
औ।
औ आरो बिदिनो जोङो साइकेलखौ आथिंजों सालायनाय जायो आरो। औ बिदिनो‌ साइकेलखौ जोङो जे गोजान गोजानाव थांनो थाखाय बाहाया एबा सोरबा सोरबा बाहायनायखौबो जों नुनो मोनो नाथाय जों बांसिन खाथिनि जायगाफोराव थांनो एबा स्कुलफोराव थांनो बाहायनायखौ जोङो बांसिन नुनो मोनो।
औ औ।
औ आरो बे साइकेलखौ जोंहा बानायग्रा एबा फानफैग्रा एबा माबा मोनसे साइकेलाव‌ उसुबिदा जाब्ला हामा जायोब्ला जोंहा फाहामग्राफोर थायो जायखौ जोङो साइकेल मेकार बुङो। बेफोरो जोंनि गला एबा बाजारफोराव आरो बै साइकेलाव पाम्सोनो जोंहा पाम्बाद थायो बै साइकेलनि साखायाव अब्ला‌ सो‌ जोङो बेै साइकेलखौ मोजाङै सालायनो हायो। औ लोगोसे बिदिनो साइकेलाव बेल्ट थायो। जोङो उनथिंजानिफ्राय थांबाय थायोब्ला सिगांनि मानसिफोरा लामा हगाराब्ला एबा बिसोरखौ जोङो मिथिं माबा मोनसे फैदों होनना मिथिनो थाखाय जोङो बेलखौ दामनाय जायो आरो औ लोगोसे जोङो बिदिनो साइकेलखौ साइकेल एबा लहा बस् साइकेलबो लहा थायो नालाय जोङो साइकेलखौ बिस्कर्मा खालि सुननानै फुजा होनाय जायो आरो बेवहाय जोङो‌ फथाफोरना होनाय जायो साइकेलनो। औ‌ आरो दा बिदिनो साइकेलाव जे जिरायग्रा मानसि सिद थायो बेवहाय मोनसे जेराद ज एन्देल मोननैखौ हमनानै पेदेल फिदिंनानै जे साइकेलखौ सालायनाय जायो आरो। औ। जोंहा साइकेलखौ सालायनो थाखाय गिबियावनो सिखायग्रोनाय जायो।
ओ।
बिनिफ्रायसो रोंब्लाथाय ओ जे गिबियावनो बेखौ उंथिं सासे मानसि हमथाना होननानै सिखायनाय जायो आरो।
औ।
दा बिदिनो साइकेल बुङोब्ला गोदोहाय जे जाय सुबुंनि न'खराव साइकेल गंसे थायोमोन
औ।
नोंखौ एसे माहाजोन होनना मिथिनाय जायोमोन आरो गोबां फैसा दं बिसा बिसानाव साइकेल दं बिदि जायोमोन आरो।
औ।
नाथाय दा बेफोर गैला। दा बेफोरनि सोलाय गारि मथर ओंखारबाय बैफोरखौसो मानसिफोरा सालायग्रा जाबाय आरो साइकेलखौ जे गथ' गथ' जाय स्कुल थाङो एबा जायफोरा गोरिब बैफोर सुबुंफोरा सालायो आरो।
औ।
दा बिदिनो साइकेलाबो गोबां रोखोमनि थायो दाथ' उन्दै उन्दैनिबो साइकेल ओंखार बाय बिदिनो जेन्स साइकेल लेडिस साइकेल एबा हौवाफोरनि हिनजावफोर साइकेल थायो। आरो बिदिनो रेन्जार साइकेल आरो बिदिनो गोबां बे हाइवेफोराव सालायग्रा माउन्टेन बायसाइकेल थायो। दा नोंथाङाबो फंनैसो बुंनो हागोन नामा साइकेलनि बागै?
औ हागोन नोंथां। नोंथाङाथ' बुंलांबायनो जि साइकेलाव मा मा बाहागोफोर थायो एबा मा मा हाबाफारि जायो। नंगौ बे साइकेलाव गोबां रोखोमनि बाहागोफोर थायो। जेरै बेल थायो मोनसे सिट थायो मोनसे आरो सासे सुबुं जिरायबावग्रा मोनसे केरियार थायो। लोगोसे साखा मोननै थायो। बे साका मोननैयाव टिउब टायार लागायो स्फ्रक लगायो आरो पेडेल थायो, बास्केटबो थायो। बेजोंसो गासै आबुंजोंसो मोनसे साइकेल जायो। जायखौ जों लहा लहाजों बानायनाय जायो। नंगौ नोंथां नोंथाङा थिग खौनो बुंदों। जोंहा गोदो गोदाय साइकेलखौ गोबां बिबांनि बाहायोमोन। नाथाय फैयै फैयै दानि जुगाव बारा नुनो थांलिया। जोंहा खोब खम बिबांनि नुनो थांसै। नंगौ बेबो सैथो जोंहा साइकेला गोबां रोखोमनि दं। जेन्स साइकेल लेडिस साइकेल, साइकेल फिसा आरो रेन्जार साइकेल आरो गोबां रोखोमनि गोबां गाबनि गोबां डिजाइननि गोबां स्टाइलनि गाबफोरखौफोर जों नुनो मोनो बांसिनैनो कमनलि ओ गोथांफोरखौ नुनो मोनो। लोगोसे गो सोम गाबनिखौबो नुनो मोनो। लोगोसे गोमो गोजा बायदिसिना गाबनिबो दं।
औ।
साइकेला मोनसे जोंनि सुबुंनि जि जिउनि हान्थामेलानि मोनसे बाहागो बे बेबो नंगौ। जोंहा साइकेलजोंनो जि जेबो खहा खालामालासिनो जि मिथिंगानि आबहावाखौ गेब्रें होआलासिनो जोंहा बेखौ बाहायनो हायो। बेयो जेबो खहा जाया खहा खालामा। फारसेथिं जोंहा मुलाम्फासो होयो मानो होनोब्ला जोंहा साइकेल सालायनाय लोगोनो सासे सुबुंनि जि देहाया स्ट्रं जि बियाम जायो बियो गासिखौ गो ख्रों खालामना लाखियो।
औ
बिदिनो नाथाय दानि जुगाव गारि जोंहा गारिखौसो सालायनो हमबायना साइकेलखौ सायलायाला'सिनो बेयो गोबां खहा बानायो। गोदो गोदायनि बादिब्ला जों मिथिनायनि बाथ्रा बादिब्ला साइकेलखौ रावबो दिहुनजेनग्रोनाय गैया। रावबो जि दिहुनगिरि मुङै मोननाय बिदि गैया साइकेलखौ गोबां बोसोरनि फ्रायनो गोबां मानसियानो प्रेक्टिकेलि एबा मोगथाङारियै नायबिजिरनानै नायबिजिरबाय दंमोन नाथाय बेखौ दिहुनथारनो हायाखैमोन। जोंहा मोनथिनाय बादिब्ला सासे सुबुंनियाव बांसिनै क्रेडिटखौ आङो बांसिनै नाम जाहैयो जे साइकेलखौ दिहुननायनि बिथाङानो जादों। कारेल दायस बिथिंखौ बांसिनै साइकेल दिहुननायनि मुङाव मिथिनाय जायो आरो बिथाङानो प्रेकटिकेलि बानायनानै प्रेकटिकेलि दिहुनग्रोदोंमोन साइ खेलखौ साइकेलजों नोंथाङा दानि बुंखांबाय गोजान गोजानखौ गोजान गोजान हान्था मेला बानायनो हाया नोंगौ बबो सैथो मानो होनोब्ला जोंहा बेयाव साइकेल मोनसेखौ सालायनो थाखाय सासे सुबुंनि जिदि हाबोलो बेखौ नांगौ जायो बेनिखायनो सुबुङा देहा बोलो बानाय नो हाया बांसिनै खस्थ' मोननाय जायो बेनिखायनो साइकेलखौ खाथि खाथिला ओरैनो बहाबा थांनायफोराव बेयाव बांसिनै बाहायनायखौबो नुनो मोनो।
औ
औ नोंथाङाबो साइकेल सालायो नामा? औ नोंथाङा सालायनानै माबायदि मोनो साइकेलखौ सालायनानै
औ साइकेलखौ सालायोब्ला जे थाबायनायस जोङो थाबबो मोननो हायो आरो लोगोसे जोंनि देहायाबो नोंथाङा बुंङो बिदि मोजाङैनो थायो। जों बिदिनो साइकेल सालायोब्ला जोंनि देहाया बैफोराव जे जोंनि एनारजि बेफोर इउस जायो बेखायनो जोंनि देहाया मोजाङै थायो। आरो जोङो साइकेलखौ सालायबाय थायोब्ला जोङो बेमार आजारनिफ्रायबो रैखा मोननो हायो आरो।
औ
लोगोसे बिदिनो साइकेलखौ दिहुनग्रा गोबां बिदि ब्रेन्ड एबा कम्पानिफोर थायो। जेरै जोंनि जेन्स साइकेल एबा लेडिस साइकेल बेफोरखौ हिर' एबा बिएस ए बेफोर कम्पानिया बांसिन दिहुनो आरो बैफोर कम्पानिनि दिहुनजानाय साइकेलखौनो जोंनि सुबुंफोरा बांसिन सालायो आरो
औ
बिदिनो रेन्जार बुङोब्ला जे हाजोआव सालायग्रा बेफोर गोबां दामि दाम गोसानिबो थायो।
औ
बि एम डाब्लिउ बिदि गोदिर गोदिर कम्पानिफोराबो बानायो आरो आरो बैफोरनि साइकेलनि दामाथ' द'रोजानिफ्राय लानानै बे नै लाख थाम लाख बेसिमहालागैबो थायो।
औ दे औ नोंथां दे साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम सम होनायनि थाखाय।
औ नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय।
दे दे।